हालौ
हेलौ हेलौ
हेलौ
अ खोनाबाय नोंथां।
खानाबाय दा थाङा द औ
औ खोनादोंना नोंथां।
हालौ
खोनायाखै नामा नोंथाङा।
ओ नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनाफैनाय जायाखै नोंथां।
अ नोंथां एबार खोनाबाय ना।
अ दे होनलाय दे एबारसो खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथाङा। खोनायाखै नामा नोंथां। हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ